हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबोरै दं?
औ नोंथां आंबो मोजाङैनो दं। नोंथाङा मा खालामदों दा।
आङो ओरैनो दं नोंथां।
औ नोंथां नोंथांखौ आङो फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो दा जे बर' आइजोफोरनि ओ बर' आइजोफोरनि जे दानाय लुनाय एबा दाउ अमा फिसिनाय बेफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंजों लोगोसे सावरायफानो हागो गोनना।
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ नोंथां। जोङो।
जे बर' आइजोफोरनि दाउ अमा फिसिनाय होनबाथ' जों।
अमा जेनेबा अमाखौ जोङो। फिसिनो गोनांब्ला जोङो अमानो ओ गिबियै जों अमानो थाग्रा न' ए। बा गलार अमानि गलार बेखौ मोजाङै बानायग्रो नांगौ आरो। आरो बेखौ अमानो जोङो। ओ औ जोङो गुन्दै गुन्दै आरो दखान दखान एबा बाजारफोराव बायना मोननाय अमानि जा दाना। बेफोरखौ जों अमानो होयो आरो औ नंगौ।
ओ बिदि।
औ मा मा होनखो नोंथां।
ओ बिदिनो जोङो बर'। फोरनि दाउ अमा बा जि दानाय बेखौ होनबाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर' आइजोफोरा बर' सुबुंफोरा बिदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो। नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
फिसिबोगासिनो दङ बिदिनो जोङो दाउ। दाउ फिसिनोब्ला जोङो दाउ गलार बा ओ बिदिनो दाउफोरनि थाग्रा खुलि बेफोरखौ जोङो बानायनाय जायो। लोगोसेनो आरो अम। बानायनाय जायो।
औ नंगौ। ओ आरो जोङो मोसौ मोसौखौ जोङो आइ लक्ष्मि होननानैबो जोङो बेखौ फुजियो आरो। बे मोसौआ जोंनो गोबां। गोबां खामानियावनो मदद होयो आरो मोसौ मोसौनिफ्राय जों बायदि। सिना मोननो हायो आरो। जे जेरै। मोसौनिफ्राय मोननाय जा गाखेर गाखेरखौ जोङो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि खामानियावनो बाहायो जेरै ओ गाखेर जों साहाबो फु फुदुंनो हायो साहा फुदुंनाय जों आलासि उनावबो सोंनो हायो आरो बेजों आरो ओ गाखेरजों जों गाखेर ओ पनिरबो बानायनो हायो आरो गाखेर दाखा जे गाखेर मिखि। बिदि बानायनो हायो आरो ओ पनिरखौ औ पनिर खौ जोङो गिबियै बानायग्रोनोब्ला जोङो पनिरखौ जोङो फुदुङो फुदुंनानै बेयाव गोखै कारजि रोसि एबा ओ भिनिगार जे दखाननिफ्राय बायना मोननाय बेखौ खौ होनो हायो आरो गिबियावनो जों बे गाखेरखौ आव होग्रोना लानानै गांसे ओ हिस्रि खुन्दुंनि हिस्रि आरो बेयाव बेखौ जोङो साफा साफायै साफा खुन्दुंनि जि आरो जायखिजाया बेयाव जोङो बेखौ ओ बेखौ जों सरो बेजों सरनानै जोङो मोजाङै सेथामना लानानै बेखौ ओ सरखांनायनि ओ उनाव जोङो गोरायै सि थुमो सि थुमनानै जोङो ओ मोनसे गोलोर गोलोर मो गोलोर गोलोर बुस्थुजों जोङो खोब माबा दोनसिननाय जायो आरो औ खोबना दोनजायो बेखौ औ आरो बे बेखौ जोङो
गो जे खास बिनि उनखालिबो जायो बिनि दसे से उनावबो जों बेखौ संनानै जाजायो आरो। बेखौनो जोङो पनिर बुङो जे फिसा फिसा हानानै जों बेखौ बायदिसिना संना जायो जेरै बिलाहिजोंबो सङो मथर आलुफोरजोंबो सङो बायदि रोखोमनिजों सं संना जानो हायो आरो। आं दा जे बुंबाय पनिर बेखौ जोङो जा न' न' न'खर न'खर बानायना जानाय आरो एसे थाबनो जासिननाय एसे खहसै जासिन नो आरो नाथाय दखान दखानफोराव एबा बाजार हा हाथायफोराव बानायनाया एसे आलदासिन सिन जायो आरो।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां। ओ जोङो आरो लोगोसेनो ओ गोदो गोदाय आरो ओ बिदिनो दाउ अमा फिसिनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि दिनाव जे क ओ खम जालांनो हमबाय। ओ थेवबो बेखायनो जोङो ओ दाउ अमा फिनाय फिसिनायनि उनावबो आरो गोबां रोखोमनि जों जिब जुनारबो फिसिनाय जायो। द दानि जुग जेरै जोङो बोरमाबो लायो। दाउ बेफोरबाय दि जोङो लानाय जायो अमा अमा दाउ बेफोरनि अनगायैबो जों बेफोरखौबो लानाय जायो। लोगोसे जोङो बेफोरखौ लानानै ओ दाउफोरखौहाय न'आवबो जानो हायो आरो फानहरनोबो हायो जोङो। बेफोरखौ जोङो रांबो मोनो। ओ लोगोसेनो जोङो ओ दा बिदिनो दाउ अमा बोरमा लानायनि होननानै बुं। जोंनि बे गामि ओनसोलाव दाउ अमा बोरमाफोरखौ बांसिन लानाय नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ नोंथां।
औ जोङो दाउ बोरमा होनबाथ' जों बेखौ मोनसे न'खर दानायावबो न'खर दानायावबो बे जिब जुनार फिसिनाया जोबोद मदद खालामो आरो। जे सोरबा सोरबा खायसे खायसे बिसिनि न'खरा बेखौनो बोरमा हांसो एबा दाउ मोसौफोरखौ फाननानै न'खर दायो आरो। दानि जुगाव एसे नोंथाङा होननाया थारानो जे दानि जुगाव एसे खमायबाय आरो। दानि जुगाव मा बांसिन मानसि फोरानो ओ साक ख्रि साख्रिखौ नेना साख्रिखौ नेना थायोबा साख्रिनि साख्रिखौ होसोयो आरो। ओ औ खमायबाय दानि जुगाव बेफोरखौ लानाया एसे खमायबाय नाथाय गोदोनि जुगाव बेफोरनो मोनसे बर' हारिनि मोनसे सिनायथिमोन आरो। ओ दाउ अमा बोरमा हांसो लानाया बेफोरखौ गोदो आबै आबौआ लायोमोन आरो। बेजों औ बेजों जों औ बेखौ जोङो जे दाउ दाउफोरखौबो जोङो जे आलासि सासेसो फैबा आलासि सासे सानै फैबा जोङो दाउखौबो ओ स संनानै बेदर बेदरजों संनानै दा आलासि सोंनो हायोमोन आरो। नोंथाङा औ दाउ बेदरखौ मा बायसा सङो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन। ओ फार्स्टावनो दाउ बेदर संनो होनब्लाथाय जोङो दाउखौ मोजाङै सावनानै सावनानैबो बा दै गुजुङाव जोङो होनानैबो बेफोरखौ गांखौ फुनानै ओ मोजां फुनाय सावनानै ला। ग्रो नांगौ। आ बेनि उना आ दाउखौ सुनांगौ सुखांनायनि उनाव जोङो ओ सानद्रि आव सानद्रियाव थालिर बिलाइ लानानै।
औ नंगौ।
एबा जायखिजाया लानानै।
औ नंगौ।
ए बे थांगोनाव मोजाङै जोङो गोदाना लाग्रोनायनि उनाव जों बेफोरखौ आ आ मा होनो मोजाङै खोनसे सुस्राना लानाया मोजां जायो।
औ नंगौ।
थांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ। एवफ्रानग्रोनाय जायो।
औ नंगौ।
एवफ्रानग्रोनाय जायो बेखौ एवफ्रानखांनायनि उनाव जोङो ओ जि बा मैगं संगोन जोङो आलुफोरजों बा लावफोरजों जायखि जायाजोंनो जोङो दाउ बेदरखौ संनो हायो। बिदिनो दाउ बेदर सों संनायाव जोङो ओ दाउ बेदरखौ एवफ्रानग्रा लानानै बेनि उनाव जोङो रं संख्रै बिदि बायदि उनु मस्ला उनुफोरखौ नांगौ जानाय। जि मस्ला बेफोरखौ होनानै। जोङो आलुखौबो। मोजाङो एसे हानानै। जों आलुखो लाना हानांगौ आ बिदिनो जोङो संनाय जायो लोगोसेनो जोङो बेखौ दै होनानैबो फोरान ओ दै होनानै फोराननानै ओ फोमोननो हायो। लोगोसेनो जो बेखौ ओ। मोजाङै थावजों मोजाङै थावजों एवनोबो हायो लोगोसे। जोङो फोरान्नोबो हायो। बिदिनो जों औ गुबुन गुबुन ओ रोखोमैबो संनानै जानो हायो।
औ नोंगपो।
औ नोंथां।
आरो जोङो
औ नो-नोंथांमोननि ओनसोलाव जि ओ मा मा जि दायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ। हागोन नोंथां। ओ जो हि जि दानाय होनब्लाथ' दानि जुगाव एसे खमायबाय आरो। गोदोनि जुगाव बांसि नानो दानाय जायोमोन आरो। ओ जेरै बेयाव गिबियै जोंनो हि सि दानो गोनांब्ला जोंनो साल खुन्थाखौ नांग्रोगो। बेनि उनाव ओ सालखुन्था माखु ओ सोरखि जटर बायदिसिना आगजु जु नांगो जायो आरो। बेयाव जोङो बायदि बायदि रोखोमनि सि दायो। ओ जेरै दखना दागोन। आर'नाइ अ आ-आर'नाइ जि ओ जेरै बिहु फालि। ऐबा बियान फलि। आरो गामसा। औ। बायदि बायदि रोखोमनि जि जोम दानो हायो आरो इ-इन्दिनि जिबो जा दायो आरो। नाथाय औ नंगौ। नाथाय दानि जुगाव जे जि दानायफोरा एसे खमायबाय आरो। औ दानि जु अ बेफोरखो बारा मावला आइजोफोरा। औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव औ नंगौ नोंथां फोरमायनो हागोन। दो नोंथाङा।
औ बिदिनो जोङो हि दानाय बुंब्लाथ' जोङो फास्टवनो जोङो खुन्दुंखौ ओ रु ओ खुुन्दुं खौ रुग्रोना लानां गोन बे रुखां अ माइरं बा ओंखामखौ मोजां मोजाङै संनां नानै जोङो बे ओंखामखौ खुन्दुंआव फोननानै मोजां मोजाङै बुना लानांगौ जाहाथे बे ओ ओंखामा नांनानै बेयो माने नानै मोजां जायो।
औ नंगौ।
जयि जायो। बेदि उनाव थानानै ओ सोर इयाव जों लानानै जोंङो मुस ओ मुस्रा बा ओ
मुस्रा औ थला मुस्रा थला बिदि औ सायो।
ओ बिदियाव जोंङो साना लानांगौ। ओ साना लाखां बेखौ सोङो। ओ बे ओ जा ओ औवाजों ओ औवानि औवानि खुन्था
सालखुन्थाव औ।
सालखुन्दा बेफोरखौ जोंङो सोंखांनायनि उनाव जोङो सालखुन्दायाव जों बहायनानै बे सिखौ दानाय जायो।
औ नंगौ
नि जिबि दानो हायो जेरै जोंङो गामसा गामसा, फालि, आर'नाइ, दख'ना। बायदिखौ दानाय दानाय जायो। बेयाव लोगोसे जोंङो गुबुन रोखोमनि आगरफोरबो एरनाय जायो। लोगोसे दानि जुगाव बेफो फोराव जोङो सालखुन्दा बा होस ओ बेफोराव दानायखौ जोङो होसान दानायखौ जों खम खोनानो मोनोबा खम नुनो मोनो। दानि जुगाव ओ बिदिनो मिसिन बेफोरजोंसो जोङो बांसिन दानाय नुनो मोनो।
नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानोसै जों उनावहाय सावरायनोसै दे नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ नोंथां दे बिदिब्ला गोजोन्थों।
औ गोजोनथों नोंथां दे।